हेल' औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ अब्ला जों ओ न'नि बर' हारिनि रंजाथाइ फोरबोफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो नामा? खोनादोंना? औ औ नोंथाङा ओरैनो बर' फोरनि रंजाथाइ फोरबोनि सोमोन्दै मा मा फोरबोनि सोमोन्दै मिथियो एसे फोरमायलाय।
आं ओ आं मिथिनायखौनो बुंनोसै आङो ओ आं बैसागु गुखौ मोन्थिगौ। ओ बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो होननानै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं आरो दाबो फालिदों आरो उनाव इयुनावबो फालिलांगोन फालिलांगोन ओ बे फालिनायाव जों ओ बै सेथि साननि आगोल जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव ओ जोङो ओ बायदि रोखोमनि फिथाइ ओ हानानै लायो जेरै ओ फानिलाव ओ देगलिथि बिलाइ ओ हालदै ओ बिदिनो बायदि बायदि ओ बेखौ हाखांनायनि उनाव जों आरुंजों बेखौ औवानि आर रुंजों बेखौ सुखां बेखौ ओ मोसौखौ जों दैदों थुखैनाय जायो ओ मोसौखौ दैजों थुखैखांनायनि उनाव जों बेखौ मोसौनाव सारनाय जायो बे मोसौनाव सारनाय समाव जोंनि बर' हारियाव मोनसे खुगा मेथाइ दं बे मेथाइयानो जादों जेरै ओ लाउ जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबायथा ओ बिदिनो गान मेथाइ खननानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बैसागुनि सेथि साननि सेथि सानाव जों गोदोरखौ खुलुमो मान होयो गेदेरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बे खुलुमनाय समाव जों ओ गान बर'फोरा गानग्रा मोनसे सिनायथि खसाब दं ओ जेरै ओ हिनजावसाफोर गान्नायआ जे ओ बिदन दख'ना आरो रेगे रेगां फालि ओ आरो हवासाफोरनि बेलायाव गाम खायमा गामसा आरो गुफुर गस्ला गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो आर'नाइ फालि गोथां बेखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागुनि नैथि साननिफ्राय जों मोस-मोसानायखौ ओ जागायजेनो बे मोसानायाव जों आबौ आबै आदै मादै फंबाय बिनानाव गासैबो ज' जानानै मोसायो जोंहा बे मोसानायाव बायदि रोखोमनि दामजु दं जेरै खाम सिफुं ज'था से ओ सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थर खा बेफोरखौ लानानै जों खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो ओ बिदिनो स्नि साना लासेै जों मोसायो। नोंथांनिफ्राय आरो माबा कुइसन? बे बैसागुआव जों सेजौ से सेजौ सेथा मैगं जायो बे मैगंखौ जानायाव जोङो बेमार गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय दं जे बेमार आजार हामो होननानै ओ जों फोथायो।
बे बैसागु फोरबोआ थांबाय बैसागु फोरबोनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो माग दानआ खुंनाय मोनसे मागो फोरबो खुंनाय जायो बे मागो फोरबोआव मा मा मा रोखोमै मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो गिबियाव मागो मागो फोरबोखौ मा रोखोमै फालियो?
गिबियाव बर'फोरा मागोखौ बैबायदि फालियो जेराव ओ औवा औ माखाल औवा दाननाय माखाल औवा दानग्रोना लानानै ओ हाग हा जावो हा जावनायनि उनाव बै माखाल औवाखौ हायाव ओ हायाव सोनानै हाखौ फबफिनो आरो बेयाव जेब्ला ओ माखाल औवाखौ जिथासो बिदिनो गल खालामनानै सोनाय सोखांनायनि उनाव बेयाव जिगाब एबा जेखि जाया ओ जेखि जाया औवाबो उम थालिरनि बिलाइफोरबा
अ बेलागुर बानायनाय माबा खान्थि दंना बेलागुर सावनाय? बेलागुर बानायनाय
बुंनाय जायो बेखौ जिगाबजों बानायनानै
जिगाब थालिर बिलाय
मागो दमासि दाननि सेथि खालाराव सावनाय जायो आरो बिदिनो बायदि रो फिथा खालामनाय जायो जेरै
औ
हगमा फिथा आरो औवानि फिथा एन्थाब बायदि बायदि।
औ आथिखालाव दे औ बुं दे
से ओ नोंथांमोननाव औ
औ
बैसागुखौ माबायदि
औ औ जोंनिथिं जायबोथ' जोंनि ओनसोलथिं बैसागुखौ जेनेबा बै सैथ्र' दानि जोबथा खालारावथ' बैसागु महरै मोसौखौ मोसौ जेनेबा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो जेनबा मोसौ बैसागुआव जेनेबा मोसौखौ ओ फुंनि समावहाय ओ थाव थाव गुबै लोगोसे ओ ओ गोसोम हांगारजों जेनेबा दागो होनायनि गेजेरजों मोसौखौ बिदिनो मोसौ नियाव ओ लाव फान्थाव बिदि दिग्लिथि बिलाइ माबा माबि ओ होनानै मोसौनि थाखाय ओ मालाबा माला बानायनानै मोसौखौ दैमा दैसाफ्राव थुखैनो लांनाय जायो। बेनि उनावहाय मोसौखौ बे मोसौ बैसागु खालि ओ सानसेया हगारनानै होनाय जायो बे मोनाबिलि समाव आरो गोदान दिरुं बा गोदान फाखाजों ओ मोसौखौ खानाय खाफिननाय जायो बेबायदिनो मोसौखौ मोसौ बैसागु दिना मोसौखौ ओ सिबिनायानो होननांगोन सिबिनायनि गेजेरजों मोसौ बैसा गु दिदिन ओ पार खालामो बेनि उनावहाय नैथि बैसागुखौ जों मानसि बैसागु महरै ओ फालिनाय जायो औ। ओ दा जोंनि जेनेबा गामि ओनसोलाव ओ गामिनिनो फुजा जेनेबा ओ बा-बाथौ बाथौ बा मन्दिरफोराव जयै ओ गामिनि लोगोसे ज फुजा बा जय ग आवथि बायदि रोखोम होनाय जायो बेवहाय ओ गिदिरा उन्दैखौ खुलुमनाय बे ओ गिदिरा उन्दैखौ जेनेबा अननाय उन्दैया गिदिरखौ खुलु-खुलुमनाय बेबायदि रोखोमै ओ फिसा फिसा उन्थोब होना बे मान बावनायखौ जोंनि समाजाव नुनो मोननाय जायो। लोगोसेनो ओ न'खरनि बिमा बिफाफोरखौबो खुलुमनाय ओ फिसा मान होनाय बेफोर जोंनि मानसि बैसागुनि सेथि दिनखालि जोंनियाव जेनेबा फालिनाय खौ नुनाय जायो। बेनि उनावहाय नैथि आ मानसि बैसागुनि नैथि दिनखालिनिफ्राय ओ गामि गामि जेनेबा खाम, ज'था, सिफुं खुगा मेथाइ बायदिफोरजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ जेनेबा बा आलादा ओ बोराय बेन्थ'फ्रा एसे आलादा आलादा जानानै रंजा गामि गामि न'खर न'खर रंजा रंजा जेनेबा ओ मागिनाय खान्थि बा एसे रंजानायखौ ओ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बैसागु बोथोराव नुबोदों। बेबायदिनो बैसागु समाव स्नि ओ बैसागु मानसि बैसागुआव स्नि सानसिमहालागै जोंनि गेजेराव फालिनायखौ नुयो ओमफ्राय बिदिनो ओ बैसागु जोबनाय समाव बैसागुनि जोबथि बा जोबथा समफोराव ओ बे ओ मा होनगोन मागिनानै मोननाय बा रंजानानै मोननाय माखासे ओ-ओन्थोब ना ओन्थोबखौनो होनसै जेनेबा बेफोर मोननायखौ जयै गामियाव बिदिनो खाजि बा ओ लावखार ओंखाम जानायफोरबायदि ज' ज' गामिनि बयबो रंजा बाजा जालायनायखौ जोंनि बर' ओ गामिफोराव आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरोना औ। बिनि अनगायैबो आरो खायफा औ।
बैसा बैसागुयाव मोसानाय बा मोसानायावलानाय दामजुु फोरनि नोंथाङा मुं बुंनो हागोन।
औ आ जोंनि बर'फोराथ' बर' दाम बर'नि दामजु होनबाथाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा ओ जाबस्रिं बेफोर दामग्रा आगजुखौनो लानानै खुगा मेथाइनि गेजेरजों रंजानायखौ जोंनि बर' समाजनि बैसागु थाजा रंजानायखौ नुनो मोननायखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। आथिखालावबो बेफोरखौनो ओ लानानै बैसागुखौ रंजाबोबाय थानायखौ नुनो मोनो। आथियावलथ' एसे ओ दा सोलाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोन दि जेनेबा गोनोखोआरि दामग्रा आगजुफोरजोंबो खायसे गामि ओनसोलफ्राव दामनायनि गेजेरजों रंजा बाजाना खालामनायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनबोदों आरोना। ब्ला जों ओ जोंनि रायलानायखौ बेखि औ बेखिनियाव औ